खोनादोंना औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो नोंथां।
ओ आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ। नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जागायजेननोसै नोंथां ओ जोङो जोंनि बर' समाजनि आबाद मावनायनि बागै आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ थारैनो नोंथां
औ आबाद आबाद होनोब्लाथ' जोंना आबादा गोबां रोखोमनि दं नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बिदिनो जोंना गिबिया आबाद होननानै बुङोब्ला जोंनाव माइ आबादखौनो ला लाग्रोजायो आरोना नोंथां, माइ आबादनो जोंना ओ गिबिसिन आरोना नोंथां माइ आबादखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ मावबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय जोङो माइ आबादखौ मारैहाय मावो होनोब्लाों जों जोङो दुब्लि फोथारावहाय हालेवग्रोनानै लानांगोन नोंथां, बेनि उनावहाय जों ज हालखनानै बेयावहाय ओ माइज्लि जोङो जायखौ बुङो जोलै बे बेखौहाय जोङो दैयाव सोमग्रोनानै लानांगोन आरो ना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां ।
ओ सानै हरनैबा हरथाम सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांनानै ओ गोरान जायगायाव जोङो बेखौ लामनानै दोननाय जायो नोंथां। बेयाव जोङो लामनानै दोनोब्ला गाजा ओंखारोना नोंथां बे गाजा ओंखारखांनायनि उनावहाय जोङो जेलाना दुब्लिफोर बावहाय हालेवनानैन जों हागौ फोमोनगोन अब्ला जों बेवहाय मै होनानै हा हाखौ समान खालामग्रोनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बै ओ खिलिखानाय गाजा खौहाय सारफावना होयोआरोना नोंथाङ, सारखांनानायनि उनावहाय जों बेयाव जे अब्लाना ओ खोथियाया खिलिनो लायो एब्ला सेमास देरमास सो जायो अब्ला जोङो जेब्लाना खोथियाया फुजायो अब्लाना जोङो बेखौ दुब्लि फोथारावहाय ओ गायनो लायो आरोना नोंथां, बेबायदिनोहाय जोङो जेब्लाना गायनाय जागोन अब्लाना जों जोङो हाखौ फोमोननानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो हाखौ आलि खोनांगोन आलि खोखांनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो गामिनि आइजो माहारि फोर खौ लेंनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां, माइखौ गायखांनानैहाय जोङो ओ बेबायदिनोहाय जेब्लाना कार्तिक मास फैयो अब्ला जोङो बेयावहाय ओ गासा सावोना जोंनिया कार्तिक मास आव बेबायदिनो गासा जावनानै जोङो जेब्ला आघोन मांखो सफैयो अब्ला जोङो माइखौ मोननो लाब्ला हानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ मावनाय जायो, माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां आबादफोर मावनाय जायो बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबाद बायदिसिना मैगंफोरनि आबाद मावनाय जायो जायो आरोना नोंथां, नोंथांङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? मा बायदि माइ आबादखौ मावो नोंसोरनिखि?
औ थारैनो नोंथां ओ जोंना ओ गुदि आबाद बा गिबि आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौनो बुंनांगोन। ओ मा मा मानो होनोब्ला जोङो माइनिफ्रायसो माइरं मोनो नालाय नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ माइ आबादखौ माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला ओ नोंथाङा ओ खोथियाखौहाय माबोरै फैयो नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होलांखाबाय ओ गिबियावनो जोङो माइलि ओ माइखौ जे जोङो गायनो थाखाय दङ बेखौ माइलि होननानै बुङो नङा होनब्ला? बेखौ जोङो न'निनो माइ बोरायखौ दोनखागोन नङा ब्लाबो जों बाजारफोरनि फ्राय लाना फैनानै बेखौ ओ फाथो बस्थायाव सोनानै ओ दैमायाव बा फुख्रिफोराव जोङो बेखौ बेखौ हाय सोमनानै दोनगोन ओ सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ बेनि दैखौ ओ रानहोनो बा बेखौ गुदुं खालामनो थाखाय जोङो ओ हायावनो लखबबो नङा बा बा स्रिसि
जि सि सरिफोराव लखबनानै जोङो बेखौ ओ थास' बिलाइदों बा जोङो थालिर बिफांनि बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरोना नोंथां। ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ फोननो थाखा खाय ओ माइ खोथिया फोनो थाखाय जोंनोथ' दुब्लि नां दुब्लि नांगोन नालाय ओ जोङो बे बेखौ हाखौ हालेवग्रोगोन आरोना नोंथां ओ हालेवनानै जेब्ला हाया ग्लेब ग्लेब जायो हाब्रु ओ बिदि जाबा थाय जोङो ओ बे सोमनानै ओ बोरियाव थिखांफिनना दोननाय खोथियाखौ जोङो खाद दायाव लानानै आखाइजों मुथा मुथा सारनानै बेखौ फोनानै दोनगोन। ओ जेब्ला बेयो से बा से खावसे दान जायो अब्ला जोङो बेखौ फुनो हानाय महराव फैयो नङा होनब्ला? ओ जोङो जोङो बेखौ ओ आइजो बा हौवाफोर हिनजावफोरबाबो गासैबो फुनानै जोङो बेखौ ओ मुथा मुथा खानानै दोनगोन। ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ बेखौ गायनो थाखायबो जोङो हाखौ गिबियावनो हालेवनानै फोमोनग्रोना लानांगोन। ओ बेनि उनाव आलिखौ दानगोन। ओ बेनि उनाव जोङो न'खरनि बाय बाहागिबा जोङो खामलाफोर लानानै ओ माइखौ गायगोन ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला आघोन दान जाहैयो अब्ला माइया मोनहैयो। ओ अब्ला जोङो बेखौ हानानै ओ हानानै मोथि सरनानै जों बेखौ ओ बाथिजों बाननानै न'सिम लाबोगोन। ओ बेनि उनाव जोङो ओ दानि जुगावथ' मोसौजों माइखौ नानाय नुला नङा होनब्ला नोंथां? ओ जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों नानानैहाय ओ बाख्रियाव बा दुलियाव सोनानै दोनगोन ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बिथिंजाय ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ
बेनि अनगायैबो ओ दा दैज्लां बोथोराव गोबां बिबांनि मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो गायनो हायो नङा होनब्ला ओ जेरै'हाय जिंखा, फल भिन्दि, कक्रेला टिथा केरला सबायबिमा बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि जोङो ओ मैगं थाइबं थाइगंफोरखौबो गायबावो ओ नोंथाङा बेफोरखौ माबोरै गायो? एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां नोंथां सोंनाय लेखा आङो फोरमायना होनिसै जे जोंहा जिंखा खांख्रिखला बा सबाय बि बेफोरखौ माबोरैहाय गायो होनोब्ला जोङो आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायना होदिनि माबोरैहाय गायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा सबायबिमाबा जिंखा जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो हाखौहाय हालेवग्रोना लानांगोन आरोना नोंथां हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो बेयावहाय जाबोर थायोब्ला जोङो बे जाबोरखौहाय साफा खालामखाना साफा खालामखांनायनि उनावहाय जोङो बेयाव गायनो थाखाय थिप खोखोनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जों सबायबिमा बा जिंखा बा जोगोनार खुमब्रा बिदि गायनो दिप खोखांनाय जायो दिप खोखांनायनि उनावहाय जोंङो बाजार बा गलाफोरनिफ्राय जोङो जोलै बेगरखौ लाबोनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंङो बै दिप होखानाय हायावहाय जोङो बे जोलै बेगरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां जोलै बेगरखौ होखांनायनि नि उनावहाय जोङो बेयाव से बा थाम दिन सो जाबोब्ला जोङो बेनिफ्राय रज'नायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जेब्ला बेयो रज'यो रज'नो लायो अब्ला जोङो रज' खांनानै जेब्ला बियो जि सान बा नैजि सान जायो अब्ला बेनि सोरगिदिं जोङो न'निनो हासार जेरै गोबोरखि हासार बेखौ होनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेयाव ला होनो थाखाय जोंनो औवाननिफ्राय बानायनाय जायो बैसां बैसां होखांनायनि उनाव जोंङो दिरुं होनाय जायो दिरुं सोंखांनायनि उनावहाय बेबायदिनो जोङो बायदिसिना मुलिफोर बाहायनाय जायो जेरैहाय जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जरै एम्फौनि मुलि रासायनारि हासार बिबार बारनायनि मुलि बायदिसिना बायदिसिना मुलिखौ जोङो दानि आथिखाल मुगायाव होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आर ना नोंथां नाथाय आङो बेबायदि मुलि होनांगौ खौ साना मानो होनोब्ला जोङो बेबायदि मुलि होनाय मैगं थाइगंखौ बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनबोगासिनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि गोदोनि आबाद मावनायनिफ्राय दानि आबाद मावनायाव गोबां फारागथि नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय गोबो जों गोदोहाय जोङो आबै आबौमोना बेबायदिनो न'नि हासारखौ लानानै आबाद मावोमोन नाथाय थाय नाथाय दानि जुग जुगाव जोङो बांसिनानो रासायनारिक मुवा एबा मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायथिना होनो हागोन ना जे गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि माबायदि फारागथि दङो जेनावहाय गोदो गोदाय आबै आबौमोना न'निनो हासार गोबोरखि बायदिसिनाखौ बाहायोमोन नाथाय दानि आथिखाल मुगायावहाय गोबां रासायनारिक मुवाफोर बाहायो बेखौ नोंथाङा आनो एसेसो फोरमायथिनो हागोन ना बेखौ जायोबोला जोंनि देहाफोरा माबायदिहाय नोरजिया जायो एबा नस्थ' जायो नोंथाङा आंनो एसेसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो नोंथां दानि आबाद आरो गोदोनि आबादाव ओ जोबोरैनो फाराग दङ' ओ मानो होनोब्ला दा जोङो गोदो गोदायो जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय ओ आबाद मावोब्ला जोङो न'निनो जे मोसौआ खिनानै ओ गोबोरखि मोनो बे गोबोरखिखौनो जोंङो सान्दुुङाव फोराननानैहाय मैगं थाइगं गायोब्ला होयोमोन आरो ना नोंथां ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ जेब्ला बिफाङा देरनानै एसे ओ मानलानाय महराव फैयो बा एयाव ओ सां होनानै बेखौ जेंसि होनानै दिखांना होनाय जायो अब्लानि समाव जोङो ओ हासारखौ होयो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो बेयो मिथिंगानिफ्राय मिथिंगायावनो मोननाय जाहैबाय नालाय जोङो बेखौ ओ होयोब्ला जे जोङो मैगं थाइगंखौ जायोब्ला बेनिफ्राय ओ जेबो बेमार आजार जायामोन। ओ दानि आबादखौ नायोब्ला जोङो ओ गोबां रासायनिक, रासायनिक मुलि रासायनारि हासार बाहायनायनि थाखाय जोङो जोबोरैनो बेमार आजार जानायखौ नुनो मोनो। ओ जि दानि सुबुंफोरा ओ सानसेनो मुलि होनानै बे मैगंखौनो खानानै अखानायै बाजाराव फानहैयो। बा जों बेखौ बायनानै लाबोनानै जाफैयोब्ला जे जोंनि देहायाव बे मुलिखौनो मोनजानाय जाया होमब्ला नों थां। ओ बेनि थाखायनो दानि जुगाव अ बांसिनै ओ प्रेसार बेफोरबायदि बेमारखौ जानाय नुनो मोनो। जे आरो मुलि बादि रासायनिक, रासायनारि हासार रासायनारि मुलि होनाय मैगंफोरखौ जायै जायै दानि मानसिफोरा गोदो आबै आबौमोननि बायदि गोबाव बो सोरहालागि थांनानै थाला। जे जोङो
बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनाय खौ बे खिनियावनो फोजोबबाय होननानै सानबाय नामा नोंथां।
औ थारैनो नोंथां। ओ गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद मोनथिनो मोनै बा थ्राफोरखौहाय मिनथिनो मोनबाय नोंथां।
थाबाय नोंथांनि
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ।